खोनादोंना? अ गिबियावनो फुंबिलिनि गोजोन हामलायनाय बहरनायबाय नोंथांनिसिम।
ओम।
दा जोङो बेवहाय जोंनि फोरबोनि बा जोंनि बरफोरनि। आंगो फोरबोनि बागै दै रायज्लायनो नागिरदों।
ओम।
ओमफ्राय दा जोंनि ओ। बरफोरनि आंगो फोरबोफोरा मा मा नोंथाङा बुंनो हागोन नामा?
जेनेब जोंथ ओरैनो बैसागुखौ फालियो नालाय।
औ।
बैसागु हिसाबै।
जोङो मा होनो बेखौ? बेथ गोदोनिफ्रायनो बरफोरनि गेजेराव फालिबोबाय थानाय नेम नालाय।
औ।
ओम इनिफ्राय ओरैनो बैसागो हिसाबै नोंसोरनिथिं माबायदि फालिनाय जायो?
बैसागोआथ जोंनि बरफोरनि आंगो फोरबो, बेयो बा फोरबो, बा बियो जोंनि मोनसे रंजाथाइ बेखौ बर फोरा गोसो गोरबोजों फालिनाय जायो। जायो बे जाबाय बोसोरनि बैसाग दाननि सेथि खालारनिफ्राय ओ खुंजायो बैसागोखौ जोंनि बर'फोराल' नङा जे बेखौ आसामनि जोंनि आसाम हादोरसानि गासैबो सुबुंफोरानो फालिनाय जायो बो बैसागु फोरबोखौ ओ जोङो खालि जोंनि जायगायावल' नङाजासे जोंनि ओनसोलनि बा हादोरसानि सुबुंफोरजों खौसे यै फालिनाय जायो। थिग बेबायदिनो जोंनि ओनसोलावबो बा जोंनि गामियावबो बैसागुखौ बैसागुनि दानाव फालिनाय जायो बैसागुखौ जों बर'फोरा ओ बैसागु दान खौ जों बर'फोरा गोदान बोसोर हिसाबै हमनानै ला नाय जायो आरो बे बोस बैसागो दानाव बिफां लाइफां बोथोरजों लोगोसे ओ बर' माने ओ बयनिबो गोसोआ ओ रंजाखाङो बेबायदिनो जोङो बैसागुखौ बैसागुखौ लानानै जोङो गोसो गोरबोआव रंजाखांनायजों लोगोसे जोंनि बोराइ बुरै गामिनि बोराइ बेन्थ' गासैबो ओ रंजानो ओ रंजायो ज' ज'यै बेखौ जोङो ओ बैसाग दाननि ओ सैथो दाननि जोबथा साननिफ्राय ओ फालिनाय जायो सैथो दाननि जोबथा सानाव जोङो ओ जोंनि न' बांफोरखौ साखोन सिखोन खालामनानै मोसौ बोरमाफोरखौ थुखैनानै ओम ओ जोङो मान होयो बेयाव जोङो जों सुबुं माहारिजों लोगोसे जोङो मोसौ बोरमा बेफोरखौबो ओ साखोन सिखोनै दोननाय जायो बैसागुनि सेथि खालाराव ओ जोङो जोंनि सुबुंनि सुबुंनि सान होन हिसाबै फालिनाय जायो बेवहाय जोङो गोदोरफोरखौ ओ उन्दैफोरा मान होयो आरो उन्दै औ उन्दैफोरा गिदिरफोरखौ मान होयो बेवहाय जोङो गोदान गोदान गाननाय जोमनाय गाननानै रंजाथाइ होयो ओ गमामायै गमामायै बुंनो थाङोब्ला जोंनि बर'फोरा बै बोथोराव ओ दोरोङारि ओ ओ गाननानै थायो बा मोसानो जोङो ओंखारो मोसानाय जायो नैथि ओ नैथि सानाव जों जयै ओ जोंनि दामग्रा आगजुफोर जेरै- ओ बैसागु ओ दामग्रा आगजुफोर जेरै- खाम, सिफुं, जथा, थरखा, गंगोना, सेरजा बेफोरखौ लानानै ओ गामिनि सेंग्रा सिख्ला बोराइ बेन्थ' जयै गामिनि बयनिबो न'खर न'खर न'खर हाबनानै ओ मोसानाय जायो बेवहाय जोङो खायसेफोराव अननानै ओ जोंनो माबाफोर जायखि जाया जोंनि ओ ओ गोसोखौ गोजोन होनो बान्था बेफोरबायदि हरो ओ बेबायदिनो बैसागुआ जोंनि ओनसोलाव
बान्था महरै हरो आरो। ओम
नोंथांनि ओनसोलावबो बैसागुखौ फालिनाय जायो नामा? खोनादो? खोनादों नोंथाङा?
हेलौ
अ नोंथांनि ओनसोलावबो बैसागुखौ
अ जोंनि ओनसोलावबो बैसागो बैसागोखौ फालिनाय जायो।
औ नोंथांनि ओनसोलाव
जोंनि जोंनि ओनसोलावबो बैसागोखौ फालिनाय जायो। थिग नों थाङा जेरै बुंदो बेबायदियैनो। ओम ओ गोखा गोखै जानाय बायदिसिना हाबाफारि लानाय जायो। बिदिनो ओ सेंग्रा सिख्ला ज'यै रंजायो।
गोखा गोखै जानाय होनोब्ला बे जानायाव मा मा ओ मुवा बेसादफोरखौ ओ बुथुमनाय जायो नोंथाङा बुंनो हागोन ना?
बेयावथ' ओ बेयावथ' बुंनो थाङोबा गोखा गोखै जानाय होनोबा ओम ओ माने दिंखिया ओ मानिमुनि आरो बायदिसिना जायखिजाया ओ जौस जौसे ओ सेथा बिद होनाय जायो आरो होनाय जायो ओम बेनि अनगायैबो फस्ला जायो। आरो बिदिनो जाय खिजाया माने जौसे
मैगं फोरनि मुं फोरफोरखौ खोन्थानो हागोन नामा मोनफा मोनफायै नोंथांआ बैफोर मैगं थाइगंफोरनि मुं फोरखौ बुंनो हागोन नामा मोनफा मोनफायै?
ओम गासैखौबोथ' गोसोआव थाजोबनाय नङा ओम बिदिनो ओम बिलाइ जायो जेने - मा बुङो बेखौ दिंखिया जायो। बेनिफ्राय ओमफाय मा होनो बुङो बे फस्लाबो जायो।
फस्लाखौ मानिफ्राय मोननाय जायो।
फस्लाफोर थालिर दंफांनिफ्राय मोननाय जायो।
थालिर बि
इनिफ्राय ओम थालिर बि फांनिफ्राय मोननाय जायो। ओमफ्राय मानिमनि ओ इनिफ्राय जारि बिलाइ एनिफ्राय मा होनो इखो नोरस सोन। एनिफ्राय मा होनो बेखौ ओम ओम दाउ फेन्दा दि होनना बु बुङो जोङो
औ।
बिदिहाय आरो जायखिजाया माने ओ जौसे सेथा कालेकसन खालामनानै गोखा गोखै संनाय जायो।
औ। बेफोरखौ जायोब्ला बेफोरखौ जायोब्ला माबाफोर खहा जागोन नामा ना ओ बेफोरखौ जायोब्ला माबाफोर खहा नुजाथिनो हागौ नामा?
खहाथ' जाया बियो गोदोनिफ्रायनो फालिबोबाय थानाय मोनसे नेम जोंनि जेरै आबै आबौमोननिफ्राय फालिबोबाय थानाय मोनसे बियो नेम आरो दिनैसिम जों खहा जानायखौ नुफेराखै। उम उम थिग बिबाय बेबायदिनो दो गोदो आबै आबौमोना माने फालिबोबाय थानाय नेमखोनो दासिमबो फालिबोबाय थानाय जायो जोंनिथिं बैसागुआव बिदि आरो
नोंसोरनि जायगायाव खा
उम।
बुंजायो नोंथाङा मा बुंनो नोंथाङा मा बुंनो नागिरदोंमोन?
ओ उम। गोदोनिफ्रायनो फालिबोबाय थानाय नेम नालाय बेखोनो जोङो दा दासिमबो फालिबोगासिनो दोङो आरो उम।
नोंथांनि जायगा याव ओ बे बैसागु नोंथांनि जायगायाव बे बैसा गु फोरबोखौ गोग्गोमैनो खुंनाय जायो या ना एसे माबायदि खुंनाय जायो?
जोंनि जायगायावथ' बैसागोखौ गोगोमैनो खुंनाय जायो। बैसागुनि माने सेथि खालार खालि उम मा होनो बेखौ ओ उन-उन्दैया गेदेरखौ मानबावो। न-उन्दैया गेदेरखौ मान बावो ओमफ्राय देरसिना उन्दैखौ अनो बिदि आरो बेनिफ्राय आ नाय जायो आरो बा बिदि आरो
नोंथाङाबो बे रंजाथाइयाव बाहागो लाफायो नामा
लायो नालाय गोदोनिफ्रायनो फालिबोबाय थानायनि बेखायनो दासिमबो जोंबो बाहागो लानाय जायो आरो
बिनिफ्राय बे फोरबोखौ ओ फालिनानै जोंहा ओ
हेल
बे बे फोरबोखौ फालिनानै जोङो जोंनि बरफोरनि माबाफोर फोर ओ दिन्थिफुंनो हायो नामा माने गुबुनफोरनो
अ बेथ बैसागु ओम बैसाग बैसागु बुंबाथ बरफोरनिनो ओ नेमखा नालाय गोदोनिफ्रायनो फालिबोबाय थानाय ना बे बैसागु हिसाबैनो बैसागुखौ फालिनाय हिसाबैनो ओ माने जोंनि गाननाय जोमनाय आरनाइ ओ बिदिखौ गुबुननि ओ सिगाङाव जेरै ओम सिनायथि होनो हायो ओम जेरै खाम जथा औ बिदि ओ दामग्रा आगजुफोरा बर'नि होननानै सिनायथि होनो हायो आरो बिदि आरो बेखायनो बैसागु होनोबाथ' ओ बयबो रंजायो
गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम बैसागु रंजाथाइ ओ फोरबो रायजो लायनायनि बागै दा जोंहा सम जानायलाय जोङो जोंनि रायज्लायनायखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै
आतसा
गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम